हेलौ
औ
औ खोनादोंनि नोंथां औ
अ खोनादों ओम दा सायाव सावरायो आंबो दोनदोनदों
औ आ मा ओ बर' समाजाव गोदोनिफ्राय दासिमाव जेनेबा मा मा सोलायनाय फैखो बेखौ एसे सावरायनायनि नामा
दे सावराय जागोन दे
औ जेनेबा औ जेनेबा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय बेबायदिनो बेफोराव बांसिन थानो मोजां मोनोमोन आरो थांबाय थानो मोजां मोनामोन बै समाव बर'फोरा बिथांमोनहा ओरैबायदि सानोमोन गावसोरनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा जामुं आदार बेबायदिनो बेदर मैहुरफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय आरो दैमा दैसानिफ्रायनो मोनो दा बेनिखायनो बिथांमोना बांसिन दै दैमा सेर हो मोजां मोनोमोन आरो बिथांमोना बेनि अनगायैबो आरोबाव बर'फोरा बै समाव मैहुर खालामनो जोबबोद मोजां मोनोमोन बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मै अमा आरो बेनिफ्राय सेसा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामदों बिसोरो मोजां मोनोमोन आरो बिनि अनगायैबो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथाइ बेबायदिनो
औ
बबेबा बिफां लाइफांनि बेदरफोर बेफोरखौ जामुं महरै बाहायनाय आरोबाव दङ दैमा दैसाफोरनिफ्राय ना साम' खांख्राइ बेफोरखौ मैहुर खालामनाय बेफोरखौ लाबोनानै न'आव जाफैनाय आरो बेनि अनगायैबो दैमा दैसायाव जि सुनाय मोसौनो दै दौनाय मोसौ मैसो थुखैनाय बेबायदिनो आरोबाव माब्लाबा समफोराव मैगं थाइगं सुनाय
उम
आरो माइरं सुनाय बेफोरबायदि बायदि बायदि खामानिफोरनि थाखाय बिथांमोना बांसिनै हाग्रा बंग्रा सेर आरो दैमा दैसा सेर बेफोरखौ बांसिनै मोजां मोनोमोन आरो आरोबाव टाउन सहरनिफ्राय गोजान निजोम जायगायाव थानाय बेखौ बर'फ्रा साबसिन मोनोमोन आरो हाय नाथाय आथिखालाव जोंङो नुनो मोनो। सिगांनि बैफोर आखुथायफोरखौ नेवसिनानै आथिखालाव बर'फोराबो टाउन सहर हाथाय बाजार बेफोर खाथिफोराव थानो मोजां मोनो। जाबायसै आरो बेफोरनि जाहोनखौ जों नायहरोब्ला नुयो बेबायदिनो साख्रि बाख्रि खामानि बेफोरखौ नागिरनानै सोहोर फारसे आगान सुरनायनिफ्राय ओ मोनसे समनिफ्राय बर'फोराबो ओ टाउन सहर बेफोराव थानो थानायनि हुदा जालांबाय आरो। बेबायदि नोंथां ओ नोंथाङाबो फंनैसो आरोबाव माबाफोर दास औ नामा
औ
उम सिगांनि गोदोनि आरो दानिथ' जाला जेनेबा गोदोनि जिउ खुंनाया बेलेग दानि जिउ खुंनाया बेलेग माने। ए गोदोथ' बिबायदि रोङामोन जेनेबा संना जानो मोजाङै जानो मोजाङै थानो रोङामोन नङा होमबा ओ गोदोथ' बिदिबायदि न' बां माने एसेबां गैयामोन। मानसिफोरनियाव बानायामोन जेनेबा न' लुयोमोन मोनसेया मोननै ओमफ्राय जेनेबाथ' ओ गोदोथ' नोङो जेनेबाथ' नों होलांनाय गोदोनि बेनिफ्राय गेजेराव जेनेबा गोदोबो गेजेराव ससेनो जेनेबा गोदो ओ आबाद मावनो थाखाय जेनेबा जिउ खुंनो थाखाय हाग्रा दास्रांनानै न'आव लुनाय आरो लोगोसे आबाद मावनो थाखाय ओ हाग्रा सेफायनाय बेफोरखौ माने जों खोनानो मोनदों आरो। गोदोलायनो माथो न'आव लुनो थाखाय हाग्रा जास्रांनाय ओ हाजो सेफायहैनाय जेनेबा गोदोनि मानसिफोराथ' उम जेनेबा ओ हाजो जिं जिं थायोमोन नङा होमबा हाजो जिंखो थायोमोन। बाहाय मान हाग्रा बंग्रा सेफायनानै न' लुनाय जेनेबा सिगां गोदो उम आबाद मावनायफोरा एसेबां गैयामोन जेनेबा मावद्रोङामोन बायोमोन। जेनेबा हा हु दंमोनबाबो ओ जोंहा आरो माने मिथिदों आरो जोङो रोङामोन माने मावना जानो बायोमोन रोङामोन ओमफफ्राय दाथ' आरो गोदोनियाथ' गोदोनि थांबाय जेनेबा दानियाथ' आरो मावनानै जासै जेनेबा
औ
संनाय खावनाय जानाय लोंनायाथ' मोजांनि सायाव मोजां जासिनबाय संफिनबाय माने गोदोनि दाथ' मिलला बुंनो थाङो थाङोबा उम जेरै गोदो आरो दा बिराद आलादा आलादा जाबाय नङा होमबा? गोदोनियाथ' दा सोलिबाय थाला जेनेबा मानसि सुबुं माहारियाबो बांबाय साननाय हनायाबो बारासिनफ्राय बारासिन बांलांबाय रोंसिनबाय जेनेबा ओ आगोलथ' फरायनाय दरायनाय गैयामोन रोङामोन। मावना जानोबो रोङामोन। बिदिनो दा सोलायनो हमजोब्बाय। जेनेबा दाथ' आबाद मावनानै जायासै मानसिफोरा हाजिरा खामला गामला जायो आगोलथ' बिदि बायदि जानाय नङामोन। बिदिनो मैहुर खालामना जायोमोनबा जेनेबा हाग्राफोराव मबेबा मोनसे फिथाइ सामथायाइ जायोमोन बिसोरो ओंखाम संना जायामोन जेनेबा संाबो जानो रोङामोन माने मावनोबो रोङामोन ओरै रखम आरोना आथ्राया
औ नंगौ।
ए खोनानो मोनदों थालिरबो रुना जायोमोननो सिगां गोदो गोबां मानसिफोरानो माने आबाद मावनाया जोबोद खममोन। दाथ' नुनो मोनबाय। आगोलनियाथ' थाबाय थाया जेनेबा दाथ' गोजान टेक्नल'जिजों दिहुनजानाय बुहुद रोखोमनि बायदिसिना ओंखारबाय मेचिन ओंखारबाय माइ गायनाय। फुनाय हालेवनाय गोदोआ जेरै हालेवोमोन। नांगोलजों मोसौजों हालेवोमोन नङा होमबा?
औ आरो बेफोरबायदिनो माने औ नंगौ औ बेफोरबायदिनो माने जन्थिनायनि बेलायावबो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय मोसौ बोरमा दाउ हांसो बेफोरखौ फिसियोमोन आरो। बेबायदिनो जोबोद एसेल' फिसियोमोन एसेल' बिबाङाव फिसिनाय जायोमोन मान बे समावहाय न'आव जानो आन्था बा आलासि दुमसे फैयोब्ला बेबायदिनो सिथारनानै जानो आन्था बेफोरबायदियावल' फिसिनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो बे फोरखौ फालांगियारि नोजोरजों माव फार्मिं खालामनानै मा खालामनायखौ नुनाय जादों जेनेबा दाउ
औ।
मौनि फार्म बोरमानि फार्म मोसौनि फार्म बेफोरबायदि खालामनानै फालांगियारि नोजोरजों जों आथिखालाव लानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो आरो बै गोदोनि समाव सोलोंथाइ बिथिङाव एसेबां माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनामोन बा खोनाबोआखै आरो सिगांनि समावहाय सोलोंथाइखौ बांद्राय नोजोर होआखैमोन गोसो होआखैमोन। बेबायदि जों खोनाबोनो मोनो आरो जोंनि बिमा बिफा बा बिबै बिबौ बिसोरनि ओमफ्राय ना सोंथाइ बिथिङावबो गोबां बेबायदिनो गोसो होनायखौ नुदों आरो। साख्रि बाख्रि बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि गोजौ सोलोंथाइ फिथाय लानायनि थाखाय आथिखालाव गोसो होनाय बेबायदिखौ नुनो मोन्दों आरो। आरो बिनि अनगायैबो बेबायदिनो फोरबोफोर फालिनाय जेनेबा बैसागु फालिनाय मागो फोरबो फालिनाय बेबायदिनो बायदि फोरबो फालिनायखौबो गोदोहाय जेरैबायदि फालियोमोन बेफोरखौ एसे साबस्रां होनानै आथिखालाव सिम्पोलै मोजांङैनो फालिनाय बेबायदि सोलायबोदों आरो बर'फ्रा आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनि समावहाय आबाद बिथिंङावबो जों नायोब्ला नुयो। जों माखासे आबादफोरखौल' गोदोनि समावहाय मावोमोन जेरैबाय जेनेबा माइनि आबाद बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव फथल बहल जिंखा फोरला बेफोरबायदिखौल' आबादखौल' मावनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो बे आबाद बे खौबो फालांगियारि नोजोरजों मावनायखौ नु मोननाय जादों आरो थालिरनि बागान। गयनि बागान आरोबाव ड्रागन फिथाइनि बागान आरोबाव खक'वा खक'वा फिथाइनि बागान। साहा बागान बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोरखौबो जों आथिखालाव जोंनि बर'फोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो बर' माहारिया बुंनो थांङोब्ला जौगाबोदों गोदोनि समनिफ्राय जौगाबोगासिनो दं बेखौ नुहुरदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि थानाय जानाय स्टेन्डार्ड लेभेल जोंनि बर' सुबुंफोरनि स्टेन्डार्द लेभेलाबो सिगांनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय जौगाबोबाय बेबायदिखौ नुरदों आरो नोंथां आरो नोंथांङाबो बिनिोमोन्दै फंनसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ गोदोनि आरो दानि जेनेबा गोदोनिथ' थाबाय थाखाया नंङा होमबा बेनि थाखायनो बेनि थाखाय माने जिउ खुंनाय राहाया माने साबसिननिफ्राय हामसिन जासिनबाय जेनेबा बुंनो थांङोबाथ' आगोल बिदि बायदि आबाद मावनाय गैयामोन बेबायदि बेफार फालांगि गैयामोन ओ बिदिनो आबाद मावनानै दाथ' बेबार फालांगि खालामो जोबोद फानलाय बायलाय गोबां मानसिफोरानो बिदिनो जिउ खुंगासिनो नंङा होमबा फैसा थाखा फैसा थाखानिबो दानिया मावोबा खाल गैया जेनेबा मावनो बायाबा आगोलथ' बिबायदि फैसा थाखानिबो दैे गैया मोजानांगो
औ औ
माने गावसोरल' माने जिउ खुंनानै थायोमोन जाग्रा आदारफोर नागिरनानै जायोमोन नंङा होमबा दाथ' जोंङो गावनो गाव बानायनानै लायो माथो नुनो मोनो जेखिनि आदार नांगौ न'खरफोरावनो मोननो थांङो दानिया गावनो गाव आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौनो दानि जुगाव नुसै आरो मानो होनो नोंथां आरो सोलायनायाथ' बहुद सोलायखाबाय मा होनबावनो आरो लावलांबाय थागोन माबा मोनसे बाथ्रायाथ' नंङा जोंनिया समाबो जाबाय जानायालाय
औ नंगौ नोंथां जोंनि बे सुंद' सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ